औ हेल' खोनादों नोंथांनिखौ ओ नोंथाङा मानोबाफोर आंनियाव कल खालाम खालामदोंमोन?
अ मोनसे बाथ्रानि बागै आं सावरायनो लुुबैदोंमोन आरो ना।
अ मा बाथ्रा नोंथां सावरायनो हागोन।
जेनेबा जोंनि बर'फोरनि जि बैसागो फोरबो। ओ बिनि बागै आङो मोननैसो बा बाथ्रा नोंथांजों सावरायनो लुुबैदोंमोन।
होम सावरायनो हागोन नोंथां। बैसागुनि मा बाथ्रा नोंथाङा आंनिसि सिम सावरायनो हागोन बा सोंनो हागोन।
औ दा बैसागो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि हारिमुवारि फोरबो। जेनेबा सारा आसाम नांङै बैसागु फालिनाय जायो नोंथाङाबाथ' मिथिखागौ?
नंगौ नोंथां।
दा जोंहा सैथो दाननि जोबथि खालाराव जेनेबा बैसागोनि बाहागो हिसाबै मोखोखौ थु-थुखैनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
मोखौ थुखैनायाव जोङो जेनेबा थाराय ना मा होनो? नोंसोरनि जायगायाव मा होनो आं मोन या थाराय होननायखौ जोङो जमा खालामो ओमफ्राय दा मोखौ थुखैनो लांनायाव बिखौ मोखौखौ होनाय जायोबा बुनायबो जायो होनना बुंजायो आरो
नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बि मो खौखो थुखैनायावनो जोङो ओम गोनांथि हिसाबै फान्थाव रं ओमफ्राय जेनेबा फानिलााव अ बेसफोरखो जमा खालामनानै माला सुनाय जायो ओम ओमफ्राय जेनेबा मोखौ थुखैनो लांनायाव लांफानाय जायो आरोना बिनि उनावहाय जों जाय समाव मोखौ थुखैयो बेवहायथ' जोङो मोखौखौ थुखैनाय समाव मोनसे मन्थ्र रायनाय जायो नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे मिथिगोन नामा?
मोसौ थुखैनाय समाव रायनाय मन्थ्रनि बागै बा खननाय मेथाइनि बागै ओ बुंदों नामा नोंथाङा?
औ औ
ओम जोंनि हालामाव मोसौ थुखोननाय समाव खननाय मेथाइ होननानै बुङोब्ला मोनसेल' मेथाइखौ आं मिथिगौ बांद्राय मिथिया ओ खिन्थु गोदोनि निफ्रायनो आबौ आबैमोनहा जोंनि हालाम बा जोंनि गामियाव खननाय मेथाइ ओ दोंसे दं बे मेथाइ खखौ आं नोंथांनो फोरमायगोन
औ
जेब्ला आबादारिफ्रा मोसौ थुखोननो थाखाय ओ मोसौखौ जाम्फै बा दंग' बा बिलोआव होनानै लाङो ओम बे समावहाय मोनसे मेथाइ खननाय जायो मेथाइआ जाबाय ओ लाव जा फान्थाव जा ओ बोसोर बोसोर एरबाय था बिमानि खिथेर बिफानि खि थेर ओ नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बेबायदि होननाय मेथाइखौ रोजाबनानै मोसौखौ ओ लाव फान्थाव आरो हाल दि बिसोरनि थुख्रा थुख्रा हानाय ओ फोरजों सारनानै बे मेथाइखौ खननाय जायो नोंथां।
बियो मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे नेमा आरो ना? ओ ओमफ्राय जेनेबा जोंहा बे मोन बोथोराव दोङो जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था जेनेबा मोसौखौ लानानै जोङो मोनसे मेथाइ जेनेबा मोसौआ ओ जेनेबा बारायलांबाय थाथों फिसाफोर जालांबाय थाथो जेनेबा गावनि न'खरनि मोन से माबाया बाहागोआ एरलांबाय थाथों होनना बुंनाय जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां।
दा जोंहा बे मोखौखौ थुखैखांनायनि उनावनो जेनेबा दैमा ओ फुख्रि ओ माबाफोराव नालाफोराव जिङाव मोनसे खाला लगायनाय जायो आरो ना। जेनेबा जि माला जि बनायदोंमोन जोङो लाव फान थाव रंफोरजों ओमफ्राय थाराइ बेफोरखौ होनानै ओ बेवहाय खाला लगायनाय जायो जेनेबा आरज गाबनाय जायो आनान गसाइनि सेराव। ओमफ्राय जोङो ओ फैनानै ओ अर' फैनायनि सिगां जोङो जेनेबा मोखौ ओ थुखैनो लांनायाव मोनसे गाब होनाय जायोमोना आरोना
औ नोंथां मा गाम होनाय जायो नोंथां?
सारायनि जे हांगार जे बुङो। बे बेखौ माने औवा हासु सुं दाननानै बेजों माने थाव एसे गलायना फोथा फोननाय जायो आरो दा नोंथाङा मोनथिगोना मोन खिया जेनेबा फोथाखौ मा मानो फोननाय जायो मोनथिगोना नोंथाङा?
अह आंनि मिथिनायाव ओ आं एसेबां ओ रोखा नङा ओ खुद मिथिनाय नङा खिन्थु आं मानसिफोरनि खुगा ओ निफ्राय खोनानो मोनदों। मानोखि ओम बैसागुनि समाव मोसौनि बिखुङाव साराय बा दो दोख्लानि हांगारखौ थाव गुबैजों लगायनानै औवा बा ओ दिगिलिथि लावथिनि ओ दिगिलिथि लावथिखौ मोनथाम मुथा खानानै ओ मोसौनि बिखं बाव दाग्ला दाग्लि रं गाब फुननाय जायो। बे गाबखौ फुनोब्लालाय नो ओ मोसा बा ओ मोसा मुफुरफ्रा मोसौखौ ओ गावसोर बायदिनि गावसोर बायदि साननानै अरा होननानै फोथायनायखौ आं खोनादों नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि होननानै बुङो नाथाय गुबुन जायगाफ्राव माबोरै बुङोबा माबायदि सानो आं बे खौ मिथिया नोंथांमोननि ओनसोलाव बे गाब मोसौनि बिखुङाव बैसागु बोथोराव गाबगानायखौ मा होननानै फोथायो नोंथाङा आंनो ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव फोथायनायखौ?
ओम जोंनि ओनसोलावबो बेखौनो फोथायो जि मोसा मुफुरफोरा गावनि लोगो हिसाबै जेनेबा गनायथो जेनेबा सानथो होनानै ओमफ्राय बिसोरनि जे आ मा होनो बेखौ ओ जोंगलनिफ्राय जेनेबा बिसोर जे आ जेनेबा मोसौ मोसाफोर माबा बोरमाफोरफोरखो आ एटेक खालामनो नागिरो बिनि बासायथो होननानै फुनाय जायो आरोना। ओ बिनि उनाव फैनायनि उ उनाव ओ जों जे थांनाय ओ समफोरनि जि दोनदाल एबा फागाफोरखौ जोङो ओ दोन थुनानै जेनेबा उखुमा थेबना दोननानै गोदान ओ रसा फागा बे फोरजों खानाय जायो आरो मोगोखौ अ दिरुं ओमफ्राय अ बिनि अखानायनायनि ओमफ्राय जोंहा गुबै बैसागुआ जागायो जायखौ जोङो ओ मानसि बैसागु होनो। दा जोंनि ओनोल सोलाव जेनेबा मोनसे ओ फोथायनाय दोङो जे बे बैसागोनि सेथि सानाव उन्दैफोरालायनो गेदेरखौ सनमान खालामनांगौनो। जेनेबा फुङावनो दुगैद लोबै ओ गामसा सला - गोदान गोदान गाननानै गावनि न'खरनि एबा साखाथ थिनि आबै आबौमोनखौ ओ खुलुमनानै बोर लानांगौ आरो दा नोंथांमोनाव नु बो बे फोथायनाय दंना?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बैसागुनि नैथि सानखालि बे फोथायनायखौ फोथायो ओ गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान बावनाय बेफोरबायदि ओ हाबा हुखाफ्रा जोंनि ओनसोलाव बा फोथायनाय या ओ जोंनि ओनसोलाव जायो नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो नोंथांनिफ्राय आं से आंनिफ्राय मोनसे कुइसन बाव ओ केे नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु बैसागुनि समाव ओ नोंथांमोन नि हालामाव लानदान बैसागु ह ओ होननाय मोनसे मोसानाय दङब्ला बे लान्दान बैसागु मोसानाय समाव ओ मोसाखावरि हान्जाफ्रा मा मा गाबनि गानग्रा जोमग्रा गानो आरो मोसानाय समाव मा मा दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै मोसानाय जायो बा बे मोसानायाव ओ मिउजिकजों मोसानाय जायोबा खुगा खुगाजों मेथाइ खननानै मोसानाय जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा?
लान्दान मोसानाया माने जि नैथि खालारनिफ्राय जि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनोथ' ज' ज' जानानै मोसानाय जायो बिनि बागै बुंदों नामा नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोंहा जोंनि ओन सोलाव सेंग्राफोरा सेंग्रानि हान्जा मोनसे ज' दायो बोराइफोरा बोराइनि हान्जा मोनसे ज' दायो बिनि उनाव गामिनि गेजेरावनो जोंहा खाम सिफुं जथा ओ बायनानै दोनखानाय दोङो दा जोंहा बेखौ बयबो राननानै लायो ओमफ्राय गावबा गाव गावबा गाव बाहागो खालामनानै बयबो ज' ज' खाम सिफुं जथानि देंखोआव मोसायो रंजायो ओ दा नोंथाङा बुंनाय मथे दा गोदान मुगानि जि जन्थ्र'फोर बाहायना मोसायो मुसुर होननाया बियो जोंनि ओनसोलाव सोलिया। ओ बेफोरखौ बाहायबाथाय मानसिफोरा गाज्रि बुङो आरो जि जोंनि गामिनि जि ओम गामिनि गोरों गोरा एबा गामिनि गाहाय सुबुंफोरा बेफोरखौ बन्द' खालामना दोन्दों आरो जोंनि ओनसोलाव।
नोंगौ नोंथा। अ बिदिब्ला आ जोंनि नोंथांमोननि ओनसोलाव लांदां बैसागु मोसानाय आरो जोंनि ओनसोलाव लांदां बैसागु मोसानाय ओ बेखौ गोबां फारागथि नुनो मोनदों नोंथां। जोंनि ओनसोलाव अ लान्दां बैसाग बिसागुखौ नैबेबायदियै खुंफुंनाय जायो नोंथां ओ नोंथाङा मिथियो मिथिनो लुबैदोंब्ला आं नोंथांनिसिम फोरमायनो नाजागोन।
औ औ।
लांन्दां बैसागु होनोब्ला जोंनि हालामाव ओ मोनसे फोथाराव ओ दंफां उम दंफां फांसे गायनानै ओ बेलासिनि बा मोनाबिलिनि द रिंगानिफ्राय ओ मोनाबि मोनानि गु बााजि रिंगासिम बे लान्दां बै बैसागु मोसानायखौ खुंफुंनाय जायो। लानदान बैसागु खुंफुंनाय बा मोसानाय बादायलायनायाव उम जेबो ओ केसेटनि मोसानाय ओ नुनो मोननाय जाया बेवहाय बेवहाय खा
जेनेबा दोरोङारि बर'फोरनि दामजुफोरजों
बे मोसानायाव ओ खुगाजोंनो खननानै खुगाजोंनो मेथाइ उम बानायनानै खुग-खुग-खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय नुनो मोनो आरो बे लान्दान बैसागु मोसानायाव उम बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा जेरै खाम सिफ फुं, जथा, सेरजा, गंगोना बायदिफोरखौ लानानै मेथाइ खननानै मोसानाय नुनो मोनो आरो बे मोसानाय लान्दान बैसागु मोसानाय समाव ओ मोसाखावरि हान्जा जायफोर ओ सेंग्रा बा सिख्ला हान्जा जरा जरायै मोस मोसानाय जायो बेयावहाय सेंग्रा हानजाया ओ मोनसे गाबनि गस्ला बा गामसा बा आर'नाइखौ अ खर'आव खाव खानानै ए मोसायो आरो हिन्जावफ्रा जायफोरबा सिख्लासा मोसाखावरि बिथांमोनहाबो गोमो गाबनि दख दख'ना गोजा गाबनि फारसा गोजा गाबनि ब्लाउस आरो गोथां आरो ओ गोजा गाबनि आर'नाइ जान्जियाव खानानै उम हायलालाय हुयलालाय ओ मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। आरो बेराफारसे ओ लान्दान बैसागु मोसाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव मोनाबिलि ओ मोनानि जि रिंगा बा जिसे रिंगानिफ्राय नाइट श' बा स्टेज प्रग्राम होननानै बुङो जायखौ केसेटजों मोसानाय बैफोरबायदि प्रग्रामखौ खुंफुंनाय नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
औ औ जोंनि ओनसोलाव बिदि जानायखौ नुनो मोना।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथांजों दसे सम ओ बर'नि ओ फोरबोनि बा हारिमुनि सायाव गुवारै सावरायनानै माखासे खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै आंनिफ्राय ओ गोसो गोरबोनिफ्राय ओ हामलायनाय बावहरनाय थाबाय बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ'नसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे गोजोनथों।